खोनादोंना नोंथाङा? औ औ खोनादों नोंथां औ।
औ जोंनिया मोनसे नै मोनाबिलि समाव नोंथांनो आं हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो बे मोनाबिलि समाव नोंजों माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय आं हरनाय जादों नोंथां।
औ औ मोज जाङानो जादों आंबो, औ नोंथां खोनादों। खोनादों नों
औ दा औ। दाना जोङो माने जोंनि मा होनो दैज्लां बोथोर जाबाथ' जोंना ओनसोल ओनसोल लायै ओनसोल गोबां ना मोननाय जायो नोंथां माने जोङो माखासे सुबुंफोरा माने बेहाय नाखौ हमनो थाखाय जोङो सेन सानाय जायो सेन सानानै जोङो नाखौ मोननाय जायो आरो नाखौ मोनखांनायनि उनाव जों न'आव लाबोनानै संनाय बा फान्नायबो जायो जोङो माखासे बे नाखौ सानानै जोङो माखासे मुलाम्फाबो जायो बेनिफ्राय गोबां रांबो मोननाय जायो जोङो बेनिफ्राय जोङो दैज्लां बोथोराव माखासे सुबुंफोरा मा होनो ना ओंखारोब्ला नाखौ जोङो आस्रा लानानै जों सारहैनाय जायो आस्रा बा माखासे गुबुन गुबुन ना हमग्रा जोङो हमैनाय जायो बिनिफ्राय मा जोङो मा होनो गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो जेब्लाबो बै ना थाग्रा जायगाजों थांनानै माखासे ओ आदार हैनानै जोङो नाखौ बांसिनै माबायदि हमनो हायो। बेखौ जोङो हमनाय जायो आरो ओमफाय जोङो बिदिनो मा खासे गोबां आयदानि माखा खालामनानै जोङो नाखौ मोननाय जायो, नोंथाङा मा सानो बेनि बेलायाव?
औ नोंथां औ गोदोनि दिन नावहाय ओरैबायदि जायोमोन बै समावहाय नानि ओ बिबां नानि बिबाङाबो गोबां जायोमोन, खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथांनि बुंनायखौ खोनासंगासिनो दं।
औ औ ओ बै समावहाय ओ मानसिनि सुबुं अनजि अनजिमायाबो खममोन नालाय बेनिखायनो दैमा दैसाफोराव नानि बिबाङाबो गोबां जायोमोन जाउनाव दैज्लां समावहाय ओ जेब्ला अखा जुब जुब हायो जेब्ला दैफोरा दै बाना जायो जेब्ला दै गिदिर जायो अब्ला नानि नाफोरा आफां फारसे दावबायबोयोमोन बै समाव जेब्ला दुब्लियाव माइहा उम माइनि गायनो थाखाय हालेवो बैफोरावहाय ओ नाफोरा फैनानै ओ हम हमजायोमोन नाथाय आथिखालावबो जों नुनो ना हमो दैज्लाङावहाय माखासे ख'खा हानानै माखासे से सानानै माखासे आस्रा जेफोरजोंबो सारनानै नाखौ हमनाय जों नुनो मोनो। माबोरैहाय नाखौ हम खौ नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दानिसो नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंबाय बा, आङो मिथिनाय जादों, आ फोर जोंनि ओनसोलाव माने बांसिनानो नोंथां माने जोंनियावबो गोबाङै सेन सायो बा मा होनो ना उजान जायोब्लाथाय, जायगा लायै जायगा जोंना मा होनो होथेनानै सेनखौ सानाय जायो। बा बिनिफ्राय जोङो मोनसे, जे हाग्राबारि बा हाग्रा ओनसोलावबो जोङो माखासे, ना बांसिन थायो नालाय बै, हाग्रा बारियाव जों हाग्राखौ साफा खालामनानै जों बेहाय मोनसे सेन सानानै दोनो, आरो बिस सेन सानायनि जायगायाव जों नाखौ फै, थावना मोनसे साफा लामा खालामनानै दोननानै जों नाखौ सानाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माने गोबां ना मोननाय जायो ना मोनोब्लाथाय जोंना माने, जानोबो मोनो बा फाननोबो मोनो, बिदिनो गोबां मुलाम्फा जायो आरो बुजियाखै दा जोंनि ओनसोलाव माने दा, अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव, गोबाङै ओनसोलनि खाथि खाला गामियाव माने, दै बाना जादों। बै जायगायाव जों थाङोब्ला जोङो, ना नाखौ जों नुनो मोननाय जायो बा ना फिसा फिनलाखौ नुनो मोननाय जायो बिसोरनि ओमफाय जोङो जाय सुबुं फोरा ना सायो बि बिनिफ्राय जों थांनानै नाया बेसेबां दाम जों नानि जोङो खम बिदिनो माखासे मिलायनानै जों ना खौ बायनानै जानाय जायो बा बिदिनो बायदि बायदि ना मोननाय जायो जेरै फिथिख्रि सिंग्रि ओ सिंग्रा बिदिनो, खावै खुसिया बिदिनो जोङो बायनानै, बा न'आव लाबोनानै जों संनानै जानाय जायो आथिखालाव जोङो माने बांसिनानो जोङो जोंनि ओनसोलाव माने खुसिया बा मागुरखौ मोननाय जायो आरो आङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोङो, सेनखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मादि सानाय जायो होनोब्ला जोङो माखासे जायगा लायै जायगा सेनखौ गुबुन गुबुनबो बुङो नालाय जोंनियाव बां बांसिन सेन बुङो जोङो, दैलां बोथोराव जोङो खानस्रि खानस्रिखौबो जोङो थुनानै बा जोङो, खानस्रि थुग्रा मोनसे जोङो खाथि जिरो बे खाथिखौ जोङो खान जोङो सोनानै बा जों मोनसे हाग्रा बारि बा मोनसे दै थानाय जायगायाव जों साना दोनोब्ला जोङो ना खौ मोननाय जायो जेरै जों बेयाव सायोब्लाथाय जेरै नास स्राइ ना गोरै ना सिंग्रा ना इनिफ्राय इदिनो मा होनो थथा ओमफाय खावै बिनिफ्राय मा होनो थुरि ना खौ जोङो मोननाय जायो आरो नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बिद बिदि मोनगोन ना मोना जोंनियावथ' खोब बिदि मोनो आरो दै नोंथां।
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरबायदि नाखौ बारा मोननो थाङा मानो होनब्ला ओजै सा ओनसोलावहाय बांसिन दैमानि ना मोनो नालाय बांसिनानो मोननो थाङो ओ ना एलें। आमफ्राय ना गुफुर बिनिफ ओमफ्राय आरो ना खान्दा आरो नास्राय ना ना गोरै बेफोरखौबो मोननाय जायो ओ गोदोनि समाव ना हमनायखौ होननानै बुंनो थाङोमोनब्ला गोदो ओ दैमा ओ दैसाफोराव थांनानै नोंथाङा मिथिगौना बेसंगालिखौ बेसंगालि जि मोनसे गोजा जतनि दङ।
औ औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
बबेबा बबेबा खन्द'आव ना सारनो जुदि हायाब्ला दैया एसे गिदिरब्ला बेवहाय जोङो मा खालामो बे बेसं गालिखौ देनानै होनाय जायो बेयाव ओ नानियाव माने बियो निसा हिसाबै ओ सायाव ओ दावखोबोयो आरो निसा नांनानै बेयाव जोंहा ना हमनायाव एसे ओ गोरलै जायो बैफोरनिफ्रायनो लानानै बबेबा बबेबा सम समाव ना गिदिर गिदिर मोनो बैफोर नाखौ जोङो फाननानै जोंनि जिउ खुंनाय ओ राहाबो खालामनानै लानो हायो। नोंथाङा औ औ नोंथाङा औ बुंलाय?
औ नोंथां माने जोंनियाव नै नोंथां खरा जे होननायखौ मिथियोना नोंथाङा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन खरा जे होननायखौ।
खरा जे ओहो आं मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां माने खरा जे होनोब्ला जोंना नै मेसें बोथोराव खरा जि जायगायाव ना फैयो बै
औ।
आ मा होनो मोनसे मोजां जायगा खालामनानै बेहाय माने ना फैबाय थाग्रा जों जायगा खालामना लायो बे खरा जे जों दैयाव खोलैनाय जायो आरो। बिदिनो। पनन्द्र' मिनिट बा थामजि मिनिटसो बिदि दैयाव सोमनानै दोनो जेब्ला ओमफ्राय थामजि मिनिट बा पन्द्र मिनिट जायोब्ला जोङो बेखौ मोनसे बोखांफिननाय जायो आरो। नाया थायोब्ला नाया बेयो नांना थायोब्ला। नाखौ जोङो मोननाय जायो। गोजौ फारसे फैनाय जायो करा जेया। ओमफाय जोंनियाव आरो बिदिबों मोनो दै नोंथां जोंना नाव होनो नावखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया आं मिथिया नाव मिथिगौनां नोंथां नावखौ ओ जोंनि ओनसोलाव नाव गोबां दङ दैज्लां बोथोर बोथोर जायोब्ला बे नावजों जोङो ना हमनाय जायो बन लायनाय जायो। जोंनि ओनसोलनि खाथि खालायाव माने बेफोरबायदि नावा बांसिनै सोलियो आरो दै मानो होनोब्ला बेनि नावा मा थाखाय थाथारनांगौ होनोब्ला जोंनि ओनसोलनि खाथि खालायाव बांसिनै दैबाना जायो माने जोंनि ओनसोला गाहाय जायगा नालाय बेहाय नावखौ जोङो। बांसिन बाहायनानै बा बन लायनाय सेन सानाय, लाङि सानाय, आस्रा सानाय बिदिनो जों मोन से नङा मोनसे खामानियाव मुलाम्फा जानो थाखाय जों बै नावखौ खालामनाय जायो नावखौ जों माबायदि खालामनाय जायो होनोब्ला आं नोंथांनो फोरमायगोन आङो नै नोंथां माने नावखौ जोङो मोनसे मोन से दंफां मोजांनिफ्राय जों दंफांखौ जोङो मिसिंजों हा मिसिंजों जोङो हाखाव गारना लाबोगोन हाखावना लाखांनायनि उनाव जोङो जाय सुबुङा नावखौ बनायनो रोङो बै नावखौ जोङो मोजाङै मा होनो थप्थाजों जोङो बनायनानै बे मा होनो बै ओ मो मो नावा आबुं जायोब्लाथाय जों बेखौ मा होनो जों आलेखेथ्रा होयो खेथ्राखौ मानि थाखाय होयो होनोब्ला जों बेहाय नावआव माने दैया माने हाबैनि थाखाय जों बे नावआव आलि खेथ्राखौ होनाय जायो आरो जोंनियाव बांसिन माने बियायो ओनसोलाव माने नाव सालायो नाव जों लोगोसे जोङो मा होनोब्ला लोरगि लाफानाय जायो लोरगि लाफायोब्ला जों लोरगि लाफायालासिनो सलायबा जों नावबआ सालायनो हानाय नङा आरो नों थां नोंथाङा मिथिगौ ना नाव सालायनायनि फारसे
औ नाव सालायनायनि फारसे होननानै मिथियोब्ला जिहेथु जोङो नाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे सिम थांनो थाखाय जोंनो लोरगिनि गोनांथि जायो बेवहाय ओ माखासे जायफोरा सालायबाय थाग्रा बा जायफोरा नावखौ दावबाय थाग्रा बिथांमोना ओ माबोरैहाय सालायनांगौ बेखौ मोजाङैहाय मिथियो खनसे सालायनो जायफोरा गिबि सालायग्रा बिथांमोना आं मिथिनायाव रोङा होननानै मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोननिखै नावजोंनो बांसिन ना हमनाय जायो नामा?
औ नोंथां आं नोंनो दानिसो खोन्थादो औ नोंथां जोंना बांसिनै दैज्लां बोथोर बोथोर जायोबा ना नाखौ माने नावजोंसो बांसिन हमनाय जायो जेरै जोङो सेन सानायावनो खालामो ओफ्राय बन लायनायावबो माखासेयाव हेफाजाब होयो आरो आरो जोंना मालाबा समाव खाथि खालायाव दैबाना जायोबा माने ऐ नावजोंनो जोङो माइ हानाय थायोब्ला जों माइखौ जों लायनाय जायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोर बोथोराव बांसिन सोरबा सोरबा दैज्लां बोथोरावबो माइनि आबाद मावो नालाय जोंना बे माइखौ जोङो दैज्लां जेरै अखा हानानै बांसिन दै जायोब्ला माइआ गोजावलाजोबो नालाय बैजों जोङो मुलाम्फा जायो आ ओ नाव थायोब्लाथाय नावजों लायनो हानाय जायो। बिनिफाय आरो मोनसे बाथ्रा बेनो जाहैबाय जोङो जुदि जोंना मोनसे गामिफोरनि थासारिया मा होनो अखाजों दैजों जुदि अखानि दैजों हाबाय थायोब्ला गामिया लोमसावजोबोबा जों बे नावनि सायाव जोङो थानो हायो बा जोङो मोनसे जोंनि थाखाय मा होनो रैखानि थाखाय बै गोजौ जायगायाव जों नावखौ नावजों थांनानै जों थाहैनो
थाहैनो गोनां जायो उम उम नोंगौ नोंथां। आङो औ ओ थारि नो बियो बिराद सानथावना मानो होनोबा दैनि बिबाङा जुदि बाङोबा गासैबो जिब जुनारानो जा बिसोरो थानो थाखाय जायगा मोनो जायगा मोना जायो नाथाय जों रायज्लायनाया ओ नानि बागैबाबो बेवहाय बुंनो थाङोबा जेराव दै लोमो बेयाव ना मोननायनिबो गोबां ओ माबा बिबाङा बारा जायो गोदोनि ना हमनाय आरो दानि न ना हमनायखौ जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो हाबाय बा जों सानैबो सावरायबाय दा रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
थारैनो नोंथां जोंना समाब बो जाबाय दोनथ'सै होमबाना
औ औ दे जागोन दोनथ' औ दे औ दे।